औ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांङा दायो जेबोथ' खालामथ'वाखै खोमा ना नोंथां
ओहो खालामथ'वाखै नोंथां
बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि सावरि बादालि जानाय नि सायाव एसे रायजायनि आरो बर'फोरनि गथा फाला जानायनि सायाव एसे सावरायलायनोसै खोमा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां
बिदिबो लानो नोंथांनो एसे फोरमायलांग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांनियाव सोंथि एसे सोंनानै लानाय जानायसै
औ दे नोंथां
बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावसोरनि खामानि न'नि खामानि दामानिफोरखौहाय माने गावसोरनो मावो आरोना गाव हानाय खामानिफोरखौ माने बर'फोरा गावसोरनो मावनानै लायो। बांद्राय माने गुबुन हारिफोरखौहाय गावनि न'नि खामानिफोरखौहाय मावनो थाखाय लिंना लाबोनायफोरखौ माने बांद्राय नुनो मोननाय जाया। बिसोर माने गोदोनिफ्रायनो जोबोर माने मावथि आरो बिसोरनियावहाय बर'फोरनियावहाय माने दोरोंङारि गियानफोरखौहाय बांसिन नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने बिसोरो न'फोरखौबो माने बिसोरो औवाजोंहायसो लुयोमोन गोदो गोदाय औवानि जेनलाब हेबनानैहाय बेफोरावहाय खाथि सैनानै थेवोलजों खाथाबनानै आरो उहुमफोरावबो मा बिसोरो खामि हेबनानैहाय खेरा बानायनानैहाय बिनि गोजौआवहाय नाराजों नंङाबा थोरिजों बेफोरबायदिसो लुनाय जायोमोन गोदो गोदाय नंगौना नोंथां जों जोंथ माने बांद्राय नुनो मोनबोआखैसै नाथाय जोंङो खोनानो मोनबोदों आरोना आबै आबौमोननिफ्राय नोंगौना नोंथां आ रो जोंङो बिजाबफोरावबो माने एसे फरायनानै आरो गोदो गोदायनि मानसिफोर बोराय बुरै मानसिफोर आबै आबौ आयंमोननिफ्राय जों एसे माने खोनानानै मोनबोबाय आरो माने गोदोनि समाव बहाय बर'फोरा थोरिजों नंङाबा नाराजों बेफोरबायदि न' लुबोनायखौहाय बेफोरबायदि समावनो नोंङो माने बर'फोराहाय ओ बेफोर खामानिफोरा एसे माने बुरजा जायो नालाय हारसिङै माने मावखनो हायै हायै जायो नालाय
औ
बेफोरबायदि समावहाय गोदो गोदाय हाजिरा लानायनि नेमखान्थिफोरा जोबोर खममोन जानांगौ बेनिखायनो सावरि जानायनि हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दासिमहालागैबो बर'फोरनियाव सोलिबोनायखौ माने जों नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो माने जोंहा बे न' लुनायावहाय ओ सावरि जानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो बे जाहैबाय हौवाफोरनि माने सावरि जानाय माने बिसोरो बे नखौ लुनो थाखायथ हारसिङै हाया नालाय न'नि खामानियाथ जोबोर गोबां
औ नंगौ नोंथां
बे न'नि खामानिखौहाय माने सानसेयावथ मावनो हाखाया न' मोनसे लुनांगौब्लाथाय हमनानै ला नोंहा हप्तासे बा हप्तासेनि बारा हबथानैसोआ नांखागौ जाखायो न'नि न'खौहाय औ वाजों लुयोब्लाथाय माने औवा दाननाय जेनलाब जिरनाय जेनलाब हेबनाय खाथि सैनाय थेवोल बानायनाय बेफोरबायदियावहाय गोबां माने सम नांगौ जाखायो आरो बेवहाय माने हारसिङै मावखनो हाखाया आरो जों नुनो मोनोमोन बिथा खोनायफोरावबो माने सावरि जानायखौ नुनो मोननाय जायो बर'फोराहाय माने बिथा खोखायो नंगौना बेयावसो माने उसुं गुदा उसुं गुदाफोरबो बानायनायनि नेमखान्थि माने नुबोयो आरोना हुदा दङ उसुंखौ लानानै बिथाखौ एसे खोनानै लाखायो आरोना जौस्रां स्रांनो जेरावहाय माने न' लुगोन बेयावहाय माने बिथाखौहाय एसे साफायैनो हाखौ खोनानै लानायखौ नुनो मोन्नाय जायो बेनि खायनो माने न' लुनाय होननानै बुंङोब्ला गोबां खामानि जायखौ मान हारसि सिङै माने मावनोनो हाखाया बे समावहाय माने बर'फोरा बर' हौवाफोरा ओ लोगो लोगो लालायनानै सावरि जालायनानै माने जायनि न'आवहाय माने न' लुनांगौ बिस्रा माने सावरि लिंनानैहाय जयैहाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां औ औ बिदिनो माने जेनेबा नों जेनेबा हमनानै ला ओ सासे हौवा मानसिया बैस्रानि न'आवहाय ओ न'खौहाय सावरि जानानै लुना होयोब्ला बिसोराबो गोनांथि जायोब्ला माने सावरि लिंबो फिननाय आरोना बिस्रानि न'आवहाय बेफोरबायदि माने गोरोबलायनानै थानाय हारिमुखौहाय माने नुनो मोननाय जायो सावरि जानायनि गेजेरजों
औ
आरो सावरि जायोब्ला माने बांद्राय खरसा जाया होननानै बुंजायो आरोना बेबो माने मोनसे मुलाम्फा सावरि जानायनि जेनेब्ला नोङो जौ एसे जौ न'खौथ' माइखौथ' न'आवनो गायखानाय हिसाबै माइरङाथ' न'आव ओरैनो मोनखायो नालाय जौ एसे संबाय। जौ एसे संखानानैहाय ओरैनो दाउफोरखौबोथ बर' दाफोरा न'आवनो फिसिखायो नालाय गोदोनि दिनावथ' दाउफोर खौहाय दलामनो फिसिखायो न'खरावनो दाउ हांसो बेफोरखौ माने फिसिनायखौ नुनो मोनखायो बेनिखायनो माने बेदर फिसानिबो आंखाल गैखाया आरोना बर'फोरनि नखराव
औ।
बेनिखायनो माने जौ एसे ओंखामाबोथ' न'आवनो माइरं दंखायो नालाय ओंखामाबो न'निफ्रायनो ओंखारबाय आरो जौआबो माइरङा न'नि न'नि थाखाय जेला बेनिफ्रायनो आरो। हमनानै ला जोंहा एमव खौबोथ' बर'फोरा बर' हिनजावफोरा बानायनो गोरोंखा बेबोथ' माइरंनिफ्रायनो बानायखायो बेनिखायनो माने बेफोरखौ बानायनायावहाय माने बर' हिनजावफोराहाय जोबोद रोंगौथि गोनांखा आरो बेफोरखौ बिसोरो खम समनि गेजेरावनो बानायनोबो हाखायो माने गोरों गोजाखा नालाय बेनि ओंखायनो माने सावरि जाहोयोब्ला बांद्राय खरसा जानायखौ माने नुनो मोननाय जाया आरो। बे माने सावरि जाहोनायनि बा जानायनि मुलाम्फा आरो बिसोरनिया
औ।
माने बेफोर बेदरखौबोथ' न'निफ्राय मोनखाबाय जौखौबो न'निफ्राय मोनखाबाय ओंखामखौबो न'निफ्राय ओमफ्राय मोनखाबाय बेवहाय आरो माने रां रुफानि खरसानि माने खोथा थाबावनो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो बर' हिनजावफोराहाय मा मा खामानियावहाय सावरि जायो एसे खोन्थालांनो हासिगोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ बर' हिनजाव फोर गोदो गोदायनिफायनो जोंनि बर'फोरा न'फोरखौहा जेरै नोंथाङा खोथालांनाय बायदि हाफोरजोंसो बानायोमोन नालाय हा औवाफोरजोंहा ओ थुरि थुरि जिगाब नारा बेफोरजों बानायोमोन नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा न'फोरखौहा बेखायनो गोदो बेफोर न'फोरखौहा लिरनो थाखाय गोदो गोदो मानि दिनैसिमबो बर' आइजोफोरा बा बर' हिनजाव फोरा ज' ज' न'फोरखौहाय लिरलायनाय जायोमोन आरोना सावरि लालायलायनानै औ। न' लिरनाय न' साफा खालामामनायफोराव बर' हिनजावफोरा एसे गोरोंबो नालाय एसे स्मार्टबो बेखायनो बिसोरो गावजों गाव ज' ज' न'फोरखौ लिरलायोमोन आरो गोदान बानायबा न' गोदान बानायबा ज' ज' लोगो लालायनानै न'फोरखौ हा लिरनायखौ नुनो मोनोमोन। बिदिनो न'फोर लिलायनानै बिसोरो दिनै जोंनियाव न' गोदान बनायनोबा जोंनियाव ज' लिरायनानै आरो गुबुन सोरनियावबो बनायनोबा ज' लिलायनानै बि बिदिनो सावरि बादारि जालायोमोन आरोना। ज' ज' लिलानानै हाजिरा लालायलायामोन आरोना आंनि नोंनि सानलायनानै खामानिफोरखौ ज' ज' मावलायनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ।
बिनि अनगायैबो
बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबानिखौ खोनथानो हागोन नामा माइहुं हुंनायनि सोमोनदै इसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ बर'फोराथ' गोबां हा हुनि धोनिखा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों माइ गायना जाग्रा हारि ओ खा नङा होमबा बर'फोरा बेखायनो बर'फोरा गोबां ओ गोबां माइ मोनसोगारो गोबां माइ गायसोगारो आरो बै गायनानै मोननाय मारा नाखांनानै मोननाय जिगाबफोरखौ बर'फोरा जेब्ला माइ हानाय माइ नानाय मारा नानाय खामानिफोरा जोब अब्लानिया बर'फोरा बर'फोरा माइहुं माइहुं हुंनाय खामानिखौ मावो आरो ज' ज'नो। माइहुं हुमनाय खामानियाबो एसे ओ सम लानाय खामानि एसे गोब्राब खामानि नालाय। बेखायनो बिसोरो ज' ज' सावरि बादालि जानो थाखाय। ज' ज' सावरि बादालि जाथ'हैनो ज' ज'यैनो मावनाय जायोमोन बा लुनाय जायोमोन आरो माइहुंखौ हुमनाय जायोमोन आरो।
औ
माइहुं हुमनाय खामानिया बर'फोरनि थाखाय इसे गोब्राबबो जाहै बाय नालाय एसेबा बुर जा जिगाबखौथ' हारसिङैनो लुजोबनो हाया। बेखायनो ज' ज' ज' ज' लुलायनानै ओ दैज्लां समाव बर'फोरा मोसौ मैसोबो फिसियो नालाय गोबांनो। दैज्लां समाव ओ गांसोफोर गैयाबा मोसौ मैसो होनो हाल एवजोबनाय माइ गायजोबनाय जायो फोथारफोराबो। बेखायनो बे माइहुंखो लुना दोननाय जायो आरो जाहाथे ओ दैज्लां समावहा मोसौफोरा बिरफोरखौनो जानानै थानो हायो ओ मोसौआथ' ओरैनो जिगाब जाखायो नालाय
औ।
बिनि थाखाय जोङो ज' ज'नो माइहुंफोरखौ हुमना दोनखानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ‌।
माने दैज्लां समावहाय जोंहाथ' मोसौ फिसियो नालाय दैज्लां समाव। जेरैबो माने माइ गायजोबब्ला गायजोबब्ला माने जायगा गैया जायो आरो ना हा मोनजाया‌ जायो मोसौफोरा हाय आरो बि नि थाखायनो माने सुबिदा जानायनि थाखायहाय माने दैज्लां समाव मोसौआ मोनजाथों होननानै माइहुं हुंना दोननाय जायो आरो बेफोर बायदिनो गोबां माने जौ सेरनायनि खामानिफोरावबो जिगाब नांगौ जायो हमनानै ला नोङो। एमावफोर बानायब्लाबो जिगाब नांगौ जायो आरो हमनानै ला नोङो आबाद मावनायावहाय केरेला केरेला गो खाखाफोरखौ आबाद मावोब्ला मा जिगाब फसायावसो माने फिथाइखौ थायहोनाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरावहाय माने जिगाबनि माने गोनांथिया माने गोबां आरो ना। गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो माने जिगाबनि गोनांथि जायो बेफोरनि थाखायनो जानांगौ बिसोरो माने। माइहुंखौहाय जिगाबफोरखौहाय माने माइहुं हुंनानै दोनोमोन आरोना गोबां खामानियाव फैनायनि थाखाय औ। आरो माने गोदोनि दिनाव माने खोनानो मोनो आरोना बर' हिनजाव फोराहाय माने जायनि न'आवहाय माइहुं गैया बिनि न'आव माने हा जाैनो माइ गोजोन आरोना जायनि'आव माने माइहुंखौहाय गिदिर गिदिर नुनाय जायो होनमब्लाना माने बिसोर सानोमोन लायनो माने बिराद गोबां हा दङ बिस्रा माहाजोन बिनि न'खरावसो माने हाबाखौ जा फैगोन आरो बेफोरबायदि सानना लानाय जायोमोन बेनिखायनो जानांगौ बिसोर माने ओ सोरनि न'आवहाय हाबा जानायनि सिगां सोरनि न'आवहाय माइहुं गिदिर दं गैया बेफोरखौ माने गोदोनि दिनावहाय माने हाबा जानाय जानो गोनां हिनजावफोरा माने नोजोर होयोमोन आरोना बे माने मोनसे ओ बुंनो गोनां खोथा आरोना म खनो गोनां बाथ्रा आरोना बेफोरबायदिनो नोंथाङा आरो एसे फोरमायलांनो हा बावगोन नामा माइखौ सावरि जानायाथ माइ हानायावबो दं
औ माइ हानायाव दं जेरै आरो बो दं माइ गायनाय हालेवनाय दैज्लांनि आबाद मावनाय मेसेंनि आबाद मावनाय बेफोरावबो ज' ज' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारिखा नालाय बेखायनो ओ दैज्लांनि बो दै ज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद बेफोरावबो बर'फोरा मोसौ मैसो फिसिखायोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो दानि बायदि बारा गोदान मुगाजों दिहुनजानाय ट्रेक्टर मेसिनफोरदो बारा हेवामोन आरो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो बांद्राय जाबायमोन नामा नोंथां दोनथ जासिगौमोन नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ